उम
औ नोंथां खोनादों औ बेलासिनि गोजोन हामलायनाय जासिरबाय नोंथांनिसिम औ औ औ
दा नोंथाङा आं नाव फन हरनायनि गुबै थांखिया मामोन?
औ आं फन हरनायनि गुबै थांखिया बेनोमोनदि मा होनो दाथ' जोङो नुनो थाङो आरो जोङो गोबाङानो बिफां लाइफां आरो माखासे मा होनो नाङि बिफांनि बिफांखौ दानफायलायबायनाय नुयो जोङो जेनेबा बे नां-नाङि बिफांखौ दानफायनायाव जोंहा मा मा खहा जाखो आरो जों बेखौ मा होनो माबोरै हो होबथानो हागोन जोङो बेखौ जोङो मा होनदों राय्लायनो था खाय आङो नोंजों कल खालामदोंमोन। औ औ बिफां लाइफांनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय आं नोंनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरोना
बिदिब्ला बिफां लाइफाङाथ' जोंनि थाखाय गोनांखा जोंथ' मिथिखायो नङा होमबा नोंथां औ दा बेखौ जोङो ओ ओ मा होनो बेख
औ औ बिदिब्ला जोङो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै सावरायनोसै। औ जागोन बिफां लाइफाङाथ' जोंनो
थांना थानायाव गोबां मदद होखायो जेरै बिसोरो मा जोंनोहाय गुबैयै थांना थानायाव गोनां जानाय मा अक्सिजेनखौ होखायो आरो मा बेजों लोगोसे बियो जोंनो आदारबो होयो जेरै आदार होननानै बुङोब्ला बेयो गुदिनिफ्रायनो जोंनो बिबार फिथाइ बिलाइबो बेफोरबो गासैबो होजोबो जाय जोङो मा आदार महरै बाहायो। नङा होमबा नोंथां? औ दा बे बिफांखौ जोङो नांथारगौ मानसि सुबुं माहारिनो जोंनो नांथारगौ। नङा होमबा?
उम उम औ औ
नङा होमबा? बिफां लाइफांनि सायायाव थायोब्लासो जोङो आराम गुसु ओ बार मोनो दा बेजों लोगोसे मा होबावो बेयो बन जायनाखि जोङो अर अर जरायनानै ओंखाम ओंख्रि बा जोंनि आदारखौ संनानै जानो हायो दा
इफाङा सुबुं माहारिनो मा होबावो जिब जुनार जायनाखि जोंनो जिब जुनारा मा सुबुं माहारिनो गोनांथार माखासे हाबा हुखायाव हेफाजाब होयो जेरै मोसौ मैसोफोर जायखौ जोङो हालेवनाय थेला गारि बोनाय बेफोराव बाहायो।
औ औ
जेरै हाग्रानि जुनारनि थाखाय बिसोरो थाग्रा खुलि होबाय आरो न'आव फिसिग्रा जुनारनो बिसोरो गांसो बा आदार बिलाइ होबाय। नङा होमबा नोंथां? दा बेखौ जोंङो बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा फोथांना लाखिनायाथ' जोंनि थाखाय दा बिराद गोनांथार जाना फैबाय मानो होनोब्ला दा जों नुगासिनो नङा होमबा नोंथां आथिखाल मुगायावहाय बिफां गायनायनिफ्राय बांसिन दानफायगासिनोसो जेरावखि नायाया मानो बिफां दानफायनानै फाननाय बा बिफां दानफायनानै गोदान गोदान न' लुनाय
बिफां लाइफां दानफैनानै लांदां जायगा बानायनाय आरो आबाद मावनाय बेफोरखौ जों नुगासिनो नङा होनोमबा नोंथां औ औ नंगौ नोंथां
दा जोंङो बेफोरखौ
होबथानायनि माबाफोर राहा लानो सानदों नामा नोंथां हागोन हागोन नोंथां हागोन ना औ बिदिब्ल नोंथाङा बिफां लाइफां दानफायनायखौ माबोरै होबथा हागोन बेखौ फोरमायनानै होनो हागोन नामा औ हागोन नोंथां
हागोन ना अ दे बिदिब्ला नोंथां सुंद' यैब्लाबो आंनो एसे फोरमायनानै होदो
फिफां बिफां लाइफांखौथ' जोंङो दानफायानायखौ गोबाङानो नुनो मोनदों नुनाया मानो होनबा जोंङो बिफां लाइफांखौथ जोंङो दानफायनायखौ गोबाङानो नुनो मोनदों नुनाया मानो होनबा जों फिफां लाइफां दानफायोबा जों माखासे गोबांआनो खहा जानायखौ जों नुनो मोनखायो जेरै मा होनो जुनारफोरनि थाखाय जोंङो माखासे मा होनो अक्सिजेन मोननो थाङा ओमफ्रायो बिसोरनि थाखाय जाग्रा आदार जेनेबा ओ जिब जुनारनोबो माखासे जाग्रा आदार नांगौ आरो बांसिनानो जाहैबाय गोनांसिना जाहैबाय बिफां लाइफां गैयाबा जों सुबुं
सुबुं माहारियाबो थांनानै थानो हाखाया बेखौ जों मिथिखायो
बिफां लाइफां थायोबासो जोङो मा होनदों गासैनिफ्रायबो जोङो जेनेबा जाग्रा आदार मोननोबो हायो नोंखगौ आरो माखासे जोङो अक्सिजेन मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे माखासे मा होनदों भिटामिनफोरबो मोननो हायो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जों दानिया जों बेखौ होबथानायनि माखासे राहाफोरा जाहैबाय जोङो मा खालामनांगौ गिबियावनो जोङो बांसिन मा होनदों आबाद मावनांगौ माखासे थांना थानायनि आबाद मावनो हायो जोङो आरो माखासे गोबाव जोरनाय बिफां गोजौ गोजौ जेरै मा होनदों उम बेखौ जोङो गायनांगोन आरो बेखौ जों दानफाय नाङा जेनेबा जोंङो साल सिगुन माखासे बिफांबो दङ गोजौ गोजौ सोमलि सिसु खाट बेफोर बिफांखौ जोङो मा होनदों बांसिनैनो गायनांगोन आरोना जों बे गायनायखौ जोङो खम खालामनो नाङा जोङो सान सान फांनै फांनै बिफां गायबाबो जोंहा मा होनदों मेरला मा होनदों फिफां जानो हमगोन आरो जों बेखौ होबथानायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जोङो मालायफोर दाननाय नुयोब्ला जों बेखौ बादा होनांगोन आरो माखासे मा होनदों माखासे माखासे हाग्रा ब्राखौ सिफाय जोङो ओ टाउन खालामनो नागिरनाय बेखौ जों होबथानांगोन आरो माखासे लामा दालां बेफोरबायदि खालामनायखौ जोङो एसे होबथानांगोन आरो माखासे मा होनदों फिसा फिसा
मा होनदों?
उदधग जेरै मा होन्दों दारिमिन फसंनो नागिरनाय बे हा लानायाव जोङो मा होनदों माखासे बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानफायनो गोनां जागोन बेखौ जोङो बिनि हाखौ जों हगाराबालानो जोङो अबावबा फिसाब्लाबो अबेबा फिसा जायगा लांदां जायगायाव जों बेनिखौ हगारना हगारनानै होनाया मोजां जागोन आरो बिनि उनाव जोङो मा होनदों जोङो माखासे जोङो इयुननि थाखाय दोनथुमनाय जेरै माखासे मा होनदों रिसरसेस होननानै जों मिथियो माखासे जाग्रा आदारफोर नङाबा मा माबा मोनसे जेनेबा गोदो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय माखासे बुस्थुफोर जेरै जों जोबनो थांनाय बुस्थु बेखौ जोङो एसे खम बाहायनांगोन जेनेबा जोंनो दा थावखौनो हमनो हायो जोङो गारियाव सोग्रा थाव आरो खैला होननानै बुङो जोङो आरो बिनिफ्राय दङ केरासिन जोङो बाथि सावग्रा गोदो बेफोरखौ जोङो मा होनदों बाहायनायखौ एसे खम खालामनांगोन आरोना गारि मथर बा सालायनायखौ खम खालामनांगोन अब्लानो जोङो माखासे जोङो मा होनदों जोङो बेखौ
बासायनानै लाखिनो हागोन आरोना आरो जाहैबाय मा होनदों माखासे नेसनेल पार्कआव माखासे सेंसनफोर माबानाय वाइल्ड लाइफ सेंसुरि बानायनाय बेखौ बानायनांगोन आरो मा होनदों जोंनो जों गावबा गावनो मा होनदों जोंनि मोनसे बि बे बिबानानो जाबाय जोङो। मा बिफां लाइफां दानफानायखौ जोङो होबथानांगोन आरोना। आरो माखासे दङ गोदान गोदान मा होनदों टेक्नलजि एबा आदबजों बाहायनाय माखासे बुस्थुफोर बेखौ जों खम खालामनाया मोजां जागोन आरो मा होनदों आरो गोबां बुस्थु दंबावो जेरै मा होनदों माखासे जोंनि गभार्मेन्ट एबा सोरखारा माखासे पलिसिफोर माबा मोनसे पलिसिफोर लानाय बेखौ जोङो मा होनदों जोङो आबहावा संरैखा थि खालामहोनो थाखाय जोङो माबा नारसिननो हागोन जोङो जोङो आरो मा होनदों दोनथुमनाय हुदा जेरै नांगौखिनिखौ बाहायनाय आरो नाङिखौ दोनथुमनाय आरो जोङो मा होनदों जों माखासे बुस्थुफोर बाहायनाय जेरै प्लासटिक दङ जोंहा बाहायनाय बेफोरखौ बाहाया लाबानो जोङो माखासे जोंनि माबानिफ्राय मोननाय जेरैहाय जोङो बुंनो हागोन बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय माखासे ओथोरसि लथा एबा जाग्रा आदार दोनथुमनो थाखाय जोङो मा होनो बेखौ जों बाहायनो हागोन बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय माखासे दंफांनि मा होनदों थोरसिफोरबो दङ गेलासफोरबो दङ औवानिजों बानायनाय बेफोरखौ जोङो मा होनदों बानायनानै जोङो जोंना जोंनो बाहायनो सोलोंनांगोन आरो माखासे जाहैबाय मा होनदों बिफां लाइफां दानफायनायजों लोगोसे मा होनदों माखासे जिब जुनारफ्राबो गोमालांनो हमगासिनो दं बै गोमालांनो हमनाय जिब जुनारखौ जोङो हमथानानै लाखिनांगोन।
नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो मा होनदों माखासे जोङो जोंनो माखासे जोङो मा होनो बेखौ होबथानो थाखाय जोंनो मोनसे मोनसे आफाद दानानै होनांगोन जोङो जोंनो जों फरेस्ट प्रटेकसनस अफ फरेस्ट मोनसे एन जिअ फोर नन गभमेन्ट एबा मा होनो सोरखारि नोंङि मा होनदों मोनसे आफाद दानानै होनांगोन जोङो बेयाव साफा साफा जोङो सोद्रोमाफोरखौ बिबान होनांगोन जे जोङो माखासे बुस्थुफोर बिफां दानफायनाय एबा गामि ग गामि खना खनलायाव होबथानानै दोननांगोन आरो माखासे मा होनदों जोङो बाहायफिननायखौ जों नाजानांगोन आरो ना जोङो इउस खालामनानै जोङो बाहायनानै बाहायफिननाय जेरै दोनथुमनाय मोनसे बुस्थुखौ बाहायबाय जोङो बेखौ उनाव बाहायनो थाखाय जोङो दोनथुमनाय बेफोरखौ जोङो होबथानांगोन आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला माखासे मा होनदों ओ
जोङो जों जोंनि थांना थानायांनायनि आदब खायदाखौ जोङो मा होनदों एसेब्लाबो सोलायनो हागोन आरोना जोङो माखासे जों बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय बुस्थुफोरखौ जोङो बाहायनायानो मोजां जागोन आरो जों जोंनि मा होनदों बिफां लाइफांनिफ्राय जों माखासे मेडिसिनफोर मोनो मेडिसिन माने जोङो माहोनो जोंनि थांना थानायाव बाहायजानाय मुलिफोरखौ जोङो माहोनदों बिफां-लाइफांनिफ्राय मोननो हायो बिनिखायनो जोङो बिफां-लाइफां दानफानायखौ जोङो ओ माहोनो खालामनांगौ जों होबथा नांगौ आरो ना। बिदिनो जोङो खमायनो हायो।
जोंनो जेनबा सिगाङावनो जोंनि ओ सिगांसिन बिबान बेयो जाहैदों जोङो बिफां-लाइफां दानफायनायखौ होबथानाय आरो बेजों लोगोसे जादों मा होनो जिब जुनारफोरखौ संरैखाथि होनाय। औ औ नोंथां नगौ नंगौ अ नोंथां नोंथांनिफ्राय जोबोद गोनां गोनां खौरां मिथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। बिदिब्ला
औ औ दोनथ जायो नोंथां उनाव लोगो मोनफिनगोन दे बिदिब्ला नोंथां।